नोंथां औ खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनागासिनो खुलुमबाय हेल'
औ औ नों खोनादों नोंथां
औ औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामदों दां
औ आङो दा ओरैनो दोङो नोंथां
अ आंङो नोंथांजों गोदो आरो दानि जुगनि बारैसो सावरायनो फन खालामनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां
औ गोदो आरो दानि जुगाव बुङोब्ला बिराद सोलायनाय नुनो मोनबाय जोङो गोदोनि जुगाव जों गारि मथरबो गैयामोन दा जों साइन्स एन्ड टेक्न'लजि जेखौ जों बुङो ओ बिगियान आरो ब्रिन्दामिनखौ जों बिनि हेफाजाबजों जों बिराद सोलायनाय नुनो मोनबाय। गोदोनि जुगाव जों बुंनो थाङोबा बहायबा हान्थिनो एबा बहायबा थांनो थाखाय जोङो थाबायनांगौ सो जायोमोन एबा मोसौ गारि गराय बेफोराव बेफोरावसो गाखोना थांनांगौ जायोमोन गोदोनि समावथ' बांसिन थाबायनायो जायोन मानोना एसे माहाजोनबासो गराय मोसौ बेफोरो थायोमोन। बयनावबो थाजोबामोन बिसोरो आरो जायना जायनाव गैया बिसोर थाबायनानैसो थांनांगौ जायोमोन ओमफ्राय थाबायनोबो बहायबा जायगायाव सौहैनो थाखायबो जोङो सानथाम सानब्रैसो लायोमोन। दानि जुगावहाय जोङोे साइन्स एन टेक्न'लजिजों जों गारि गरा गासिबो दिहुनजोबनानै जों बहायबा सौहैनो थाखायबो जेन'बा जों हमलानानै जों गुवाहाटी थांनो थाखायनो जोङो क'क्राझारनिफ्राय थांबानो जोङो बेखौ पास घन्टानि ट्रेन एबा बासजों जों सौहैनो हायो। एबा दा जा दा जोंना बन्दे भारतबो ओंखारबाय बेजों जोङो दसेनो सौहैनो हायो लाइक जों एक घन्टा एबा बेफोरबायदि टाइमावनो जों सौहैनो हायो जों बिराद टाइम बासायो बेफोरजों गोदोनि समाव बेफोर जेबो गैयामोन दा दा जों साइन्स एन्ड टेक्न'ल'जि जों बेफोरखौ गासिबो दिहुनजोबनानै जोंना बांसिन मदद होबाय आरोना आरो दंबावो जोंना मबाइल फन्स गोदोनि समाव जोङो जोंनि सिनायनाय मानाय एबा जोंनि न'खरनि मान सिफोरजों रायलायनो थाखायनो जोङो रायलायनोनो मोनामोन जेनेबा गोजानाव थायोबा जोङो सिटिक हरनाय लेटार्स जेखौ जों बुङो इंलिस याव स्टिक हरनायखौसो बांसिन माबा खालामोमोन ओमफाय बेबो जेनेबा स्टिकफ्रा सहैनो थाखायनो एसे गोबां सम लायोमोन।
औ औ
थाखायनो एसे गोबाव सम लायोमोन ओमफ्राय दानि जुगाव जोंना मबाइल फन दं जेनेबा जों सोरखौबा खबर लानो थाखाय बा जोंनि न'खरनि मानसिफोरखौनो खबर लानो थाखाय जोङो मा होनो इखौ मबाइल फनसफोरजोंनो फन खालामनानै एबा वाट्सएप मेसेजावनो सोंहरनो हायो मा मारै दं मारै गासैनोबो खबर लाजाबनो होयो आरोना आरो नायनो नायनो लुुगैबाबो जोङो फट'स एबा भिदिअ कल्सफ्रावबो जों नुनो मोनो गावनि माबाफोरखौ गोजानाव थानाय जाय न'खरनि मानसि गोजानाव थानायफोरखौ। आरो बेजों लोगोसे जोङो गोदोनि समावहाय फरेन कान्ट्रिसफ्राव हान्थिनो थाखायबो बिराद प्रब्लेम जायोमोन जेनेबा ट्रेनल'सोमोन। ओमफाय बे ट्रेनाबो मानिे खस्थ'मोन आरोना जोङो ओमफाय दानि जुगाव फ्लाइटस बेफोर ओंखारनानै जों फरेन कान्ट्रिसफ्रावबो जेनेबा जों आमेरिका एबा दस्रा जायगायावनो जा फरेन नङाबो जों इण्डियायावनो जेनेबा मुम्बाइ दिल्लीफ्राव थांनोबा बो जोङो इजिलि ट्रेभेल खालामनो हाबाय एबा सानसेयावनो हाब आदा दिनफ्रावनो जों सौहैनो हाबाय बेफोराव जेनेबा दिल्ली मुम्बाइफ्राव थांनोबाबो जों गोदोनि समाव बिदि हायामोन जे बो आरो गोदोनि समावहाय बुंनो थाङोबा हौवा हिनजाव फारागथिखौबो बिराद नुनो मोनोमोन। जेरै जेरै आं बुङो हिनजावसा फिसाफोरखौहाय फोरों फोरोङामोन मानि हिन्जावसाफोरखौ फोरोंनानैलाय मा मोनगोन बेबायदि बुंनाय मोनसे साननाय बुंनाय बिदि दङमोन दानि जुगावहाय हिनजावसा फिसाफोरखौसो बांसिन फोरोंनाय एबा हौवासा फिसाफोरनिफ्राय बांसिन लेखा गोरोंसिन जानाय बेबायदि नुनो मोनो आरो हिनजावसा फिसाफोरखौ बिमा बि फिसाफ्रा बांसिन अननायबो होयो मानोना हिनजावसाफोरासो मानि मोजां अनो खामानिफोरखौ मावो बिमा बिफानि मानफोरखौ ला यो बेबायदि होननानै हिनजावसाफोरखौसो बांसिनहाय अननाय जायो हौवासाफोरनिफ्राय दानि जुग गोदोनि जुगाव बेफोरखौ नुनो मोनामोन गोदोनि जुगाव हिनजावसाफोरखौलाय फोरोंनानै मा मोनगोन एबा हिन्जावसाफोरा खामानि मावनो थाखायल' न'नि न'खरनि खामानि मावनो थाखायल' जोनोम जादों बिदि होननानै दोननाय जायोमोन हिनजावसाफोरखौ न'नि खामानिल' मावहैयोमोन जेनेबा ओंखाम ओंख्रि संनाय माबा जि सुनाय जि दानाय बेफोरल'मोन मानिे बेफोर गाज्रि नंङा होमबाबो फरायनायावबो हिन्जावसाफ्राबो आखा फाखा जानांगौनाा मानो हौवाफोराल' मानो मानो हौवाफोराल' फरायनो जेने बा हिनजावफ्राबो सेम माबा मोननांगौ बेफोरखौ गोदोनि समाव नुनो मोनामोन दा इकुवेलि ट्रिट खालामनाय जायो आरोा हिनजावसा हौवसाफोरखौ खौबो समानैनो माबानाय जायो आरो दंबावो गोदोनि समावहाय उम देहा फाहामसालियाव सासे हिनजावसा एबा सासे बिमाया सासे हिनजावसा गथ'खौ जोनोम होयोब्ला बे बे गथ'साखौ हिनजावसा गथ' जोनोम होयोा बे गथ'साखौ नांङा होननानैहाय भुटाननाय मानायखौबो बिराद खोनानो मोन्दों जों गोदोनि समाव जोंनि जोंनि बर' हारियो दंमोन बेलेगनि हारिफ्रावबो जों गोदोनिफ्रायनो खोनानो मोनदों बेफोरखौ दानि जुगाव बेफोरखौ जों नुनो मोनला दानि जुगावहाय जों हिनजावसा फि जायोब्लाथाय बिमा बिफाफ्रा एबा बिहाव बिखुनजो बिबै बिबौफ्रा बिराद खुसि खुसि जायोखि फिसौजो जादों न'आव लक्ष्मि फैदों होननानैसो जों खुसि जायो जों माने रंजायो खुसि जानानैखि फिसौजोंसो नांखागौमोन बेबायदि होननानै ओमफ्राय गोदोनि समावहाय आरो नुनो मोनबावोदि सासे बिहामजोआ एबा सासे बिमाया ओं फिसा हिन्जाव खौल' होबाय थागोन जेनेबा फिसा हौवा होनो हायाबाथाय बे बे बिमाखौ एबा बे बिहामजोखौ बिहाव बिखुनजोआ एबा फिसाया सावनानै बुथारनायफोरखौबो जों बिराद मोनथिनो मोनदों नुनो बिथांङा मोनथिखागौ जानो हागौ बेखौ सावनानै बुथारनाय मानायफोरखौ औ दानि जुगाव बेफोरो जेबो जाला माने बेफोरनो आरोना आरो दंबावो हारि फोरागथि गोदोनि समावहाय हारि फाराग खालमोमोन जेनेबा जों बर' फोरानो बिराद मुगै जायोमोन अमा जायो मायो होननानै आरो दानि दानि जुगावथ' गावसोरनो बेलेग जाथिफ्राबो अमाखौ जाग्रा जाबाय माने आरो गोदोनि समाव जोंङो
औ - औ नंगौ
गोदोनि समाव बै मानिे जों बर' हारिफोरनो मु नाय मानाय बिदिखौ नुनो मोन जों जेराव जों थोरसियाव जायो बेयाव जाफाया जों जेराव जिरायो बाहाय जिरायफाया बेबायदििखौ नुनो मोनोमोन आरोना दानि जुगाव जों बयबो लोगो जानानैसो थायो जों ज' एखे कलेजाव एबा स्कुलाव फरायनानै जों बयबो मिला मिसा जानानै थायो आरो बेखौ नुनो मोनबाय आंङो बिथां नोंथांनिसिम आं बेखौनो होननो सानदों नोंथाङा माबाफोर बुंनोबा सावरायनो हागोन
औ औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां नोंबो माबाफोर बुंनोबा बुंनो हागोन
औ नंगौ नोंथां दानि जुगनि आरो गोदोनि जुगनि मा मा सोलायनो मोनदों होनना बुङोब्ला नोंथाङानो गासिब खौबो फोरमायनानै होखांबाय आंबो नोंथांनो फंनैसो फोरमायना होनोसै नोंथां जोङो दानि जुगनि आरो गोदोनि जुगाव मा मा सोलायदों होनदों अब्ला जोङो सोलोंथाइ बिथिंखौनो फार्स्टआवनो गिबियावनो बुंग्रोनांगोन आरो ना नोंथां गोदो गोदायथ' जोंना सोलोंथाइया जोबोद खममोन नङा होनबा नों थां जेरैहाय जोङो गोदो गोदायहाय फरायनो फरायनोब्लाबो जोङो गावनि बर' मिडियामाव बा गावनि बिमानि जोङो गोदो गोदायहाय फरायनो मोनामोन आरो ना नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो गोदो गोदाय आबै आबौमोनाहाय बेबायदिनोहाय असमिया रावावसो फरायनाय खौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नों थां बर' रावावहाय फरायनो मोनामोन आरोना नोंथां गोबाङानो बेबायदिनो बर' रावाव फरायनो मोनाखै आरोना नोंथां गुबुन हारसा रावावसो जोङो फरायनो मोनबोदोंनो आरोहाय गोदो गोदाय नोंथाङा दहाय फोरमायना होलांबाय जे आइजो माहारिखौबो जा सिख्ला माहारिफोरखौहाय गोदो गोदायहाय फरायनो होआ मोन होननानै नंगौ बे खोथाया नंगौ नोंथां गोदो गोदायहाय आइजो माहारिखौ फरायनो मोना नोंसोरो नोंसोरो हाबा जाहैखागोनसो बा नोंसोरो न'खरनि खामानिफोरखौसो मावखानांगोन नोंसोर फरायनानै मा मोनगोन बिदि होननानै गोदो गोदाय बादा होयोमोन आरो नाथाय जोङो दा आथिखाल मुगायाव नायनो थाङोब्ला गासिबो हौवा बा हिनजाव समान बिबाङाव खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जेरैहाय जोंना आइजो माहारियासो मोजां सिन आरोना नोंथां खामानिखौ जोङो आइजो माहारियासो बयनिसाय गोजौसिनाव जौगानायखौ जोङो नुनो मोनसिनदों आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो गोबां बिथिङाव जौगादों आरोना गोदोनिसाय जेरैहाय जोङो गारि मटरखौनो होन गोदो गोदायथ' जोंना गारि मथरा गैयामोन जोङो बबेबा थांनो बेबायदिनो साइकेल बा थाबायनानै जोङो थांनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो गोदो मोस मोसौ गारि बा गराय गारि बेफोरो दंमोन आरोना नोंथां नाथाय गोबां गोबां सुबुंनावनो बेबो गैयामोन आरोना नोंथां ओ मानो होनोब्ला
मानो होनोब्लाथाय बेफोरो गोदो गोदायहाय सासे माहाजोन सुबुंनावसो थायो मोन आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय सादारन सुबुं फोरनाव थायामोन नाथाय जोङो दा आथिखाल मुगायाव नायनो थाङोब्ला बेबायदिनोहाय गोबां गारि मटर ओंखारबाय आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोबोला गोदो थाबायनानै थाङोमोन बा साइकेलफोरजों थाङोमोन नाथाय जोङो दा आथिखाल मुगायावहाय ससे लामा खौनो जोङो गारिजों बा मटरजों थाङो आरोना नोंथां जोङो बायनाय माबानाय बोथोरावबो बिथिङावबो नायोबाहाय जोङो गोदो गोदाय बाल्टार सिस तेम बुङो जायखौ बि सोलायलायनाय बेबायदि बिथिंखौ जोङो नुयोमोन आरोना नोंथां नाथाय जोङो दानि मुगा खुगायाव नायनो थाङोब्लाथ' गासिबाबो फैसा थाखा होनानैसो बायनानै जायो आरोना नोंथां गोदो गोदायथ' बेबायदि गैयामोन जेरैहाय नोंथां नोंथांनाव ओ गु बेलेग मुवा दोङोब्ला जेनेबा बै सासे नोंथांनियाव गुबुन मुवा दोङोब्ला बे मुवाखौहाय सोलाय सोल' खालामनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नों थां बेबायदिहाय गोदो गोदायथ' ओ गोबाङानो ओ हादान जानानैसो संसार जायोमोन नालाय जेरैहाय बेयाव याव ओ साननैसो जानानैहाय गुबुन दाबसे जायगायाव हादान जानानैहाय बेबायदि बिदिनो बास्लाय बास्लाय हादान जायोमोन होनना नोंथां नाथाय जोङो दा आथिखाल मुगायाव बे हादान जानायखौ जोङो नुनो मोनला। ओ मोनसे जायगायावनो ज' थानानैहाय जोङो बेबायदिनो संसारखौ जानायखौ नुनो मोनसै आरोना नों थां ओ नोंथां बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ जागोन दे औ नोंथांनिसिम आंनाबो गोजोननाय जाबाय थाबाय।
खोनादों ना नों